औ
औ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
अ नोंथाङा ओरैनो दं नामा?
औ दंथ'यो।
औ माने नोंथांजों ओरैनो दङब्ला आं फरायनायनि सायाव माने जोङो फरायोब्ला मा मा मुलाम्फाफोरखौ मोनो बा बोरै बोरै फरायलाङोबा जोंनि थाखाय मोजां जायो बेफोरखौ सावरायनो साननानै नोंथांनो फन हरनाय जादोंमोन आरो। नोंथाङा हागोना?
हागोन नोंथां।
अब्ला नोंथाङा माने जेनेबा जों जिउआव फरायोब्ला मा मा मुलाम्फाफोरखौ जों मोननो हायो बेखौ एसे बुंना होनो हागोन नामा?
औ। हागोन नोंथां। ओ गिबियावनो सोलोंथाइखौ जोङो लायोब्ला एबा स्कुल कलेजाव फरायहैयोब्ला जोङो गिबियावनो माबा मोनसे गियानखौ बुथुमनानै लानो हायो। अब्ला गियान बुथुमनाय जा बेजों लोगोसे बेवहाय जोङो माखासे आखु आखलखौबो सोलोंनो हायो मोजां आखल आखु बेफोरखौ। दा बेनि उनाव जोङो गोबां आयदानि सायाव जोंहा गियान फैयो जेरैहाय ओ जेनेबा बिमा रावनि सोमोन्दै ओ माखासे सानखान्थिनि सोमोन्दै गियाननि सोमोन्दै दै आरो भुम खौरां बेफोरनि सोमोन्दै जोंहा गोबां रोखोमनि गियानखौहाय सोलोंनायनि गेजेरजों एबा फरायनायनि गेजेरजों जोङो आरजिनो हायो। बेनिफ्राय बेफोर गियानखौ बुथुमनायनि अनगायैबो जोंहा माखासे जिउ राहा दानाय बेवहाय नैबे सोलोंथाइनि जोबोर गोनांथि। जानानै फैबाय बुंनो थाङोब्ला आथिखालाव बियो जोबोद गोनांथिसिन आरो ओ बोरैहाय होननानै बुंनो थाङोब्ला जोङो जोंनि जिउखौ दैदेननो थाखाय
ओ मा ओम जों। मोनसे हिसाब खालामनोब्ला जोंहा सानखान्थिनि गोनांथि जायो बेखौ जोङो फरायसालियाव फरायहैयोब्लासो रोंनो हायो आरो अब्ला बेयो जोबोर गोनांथि ओ‌ खायसे गामियारि सुबुंफोरनि लेखा फरायैनि बेलायाव बेयो आलदा खोथा नाथाय आथिखालाव सोलोंनाया जोबोद गोनांथि जानानै फैबाय हिसाब खिथाब खालामनायाव बिनिफ्राय ओ जोङो जिउ राहा दानाय जेरैहाय जोङो सरखारि साख'रि एबा माखासे प्राइभेट साख्रिफोर मावो बेफोरावबो जोंनो सोलोंथाइनि जोबोद गोनांथि जायो आरो जोङो गिबियाव जोङो थांखि लाग्रोनांगोन जे आङो इयुनाव मा मावहैगोन बेखौ सायख'नानै जोङो सोलोंथाइखौ लानो नांग्रोगौ बेनि उनाव जेब्ला जोङो सोलोंथाइखौ लाखांगोन अब्ला ओ जा सोलोंथाइ लादों बेनि लामा बायदियै आयदा बायदियै जों गावनि थांखिखौहाय जाफुंसारहोनो ओ नाजालांबाय थानो हायो आरो।
औ नंगौ।
ओ नोंथाङाबो बिनि सोमोन्दै फोरमायगोन नामा?
औ बुंजागोन। माने जेनेबा आं आथिखालनि जुगाव दा फरायनाय बुङोब्ला खोब गोनां जानानै फैबाय। जिहेथु जोङो नों थाङा बुंलांदों जेरै बेफोरबायदिनो गरमेन्ट साख्रि बा बेफोरबायदिनो प्राइभेट माबा मोनसे नङा माबा मोनसे साख्रि मोननो थाखाय जोंनो फरायनाय बा बेफोरदिनो गोजौ गोजौ थाखोनि फरायनाय जोंनो नांगौ बिनिखाय आथिखालनि जुगाव फरायनाया मोनसे खोब गोनां जानानै फैबाय जायनि जाहोनाव दिनै जोङो सासे आबादारि जायोब्लाबो आबादारि जानो थाखायबो जोंनो एसे एनै सोलोंथाइखौ जोंनो नांगौ जायो मानो होनोब्ला दिनै आबादफोरावबो गोबां बेफोरबायदि मुलि मेडिसिनफोरखौ जों बाहायोसै। जुदि जों बे मेडिसिनफोरनि नाम फोरखौ जों फरायनो रोङाब्ला मानिबा जायगायाव माखौबा होफ्लांबा। जोंहा आबादा गाज्रि जाजोबगोन। बेनि थाखायनो आंनि नुनाय याव ओ जोङो आथिखालाव फरायनाया खोब गोनां।
औ।
औ दा बेफोरबायदिनो जेनेबा जोङो फरायोब्ला जिहेथु जोंहा थांना थानायनि मोनसे लामाया मोजां जानानै फैयो। मानो होनोब्ला जेनेबा नोङो मोजां फरायोब्ला बा मोजां डिग्रिफोरखौ नोङो लानानै मोजां खामानि मोजां खामानिफोरखौ मोननो हायो जेरै बेफोरबायदि गेदेर गेदेर अफिसार माखासे एडमिनिस्ट्रेसननि अफिसारफोरखौ जानो हायो बे फोरबायदिनो गोबां गोबां लामा दङ आरोना जेनेबा फरायोब्ला थांना थानायनि थाखाय जिहेथु जेबो इसिग्राब जाय माने जाय मानसिया फरायाखै बेफोरबायदि इसिग्राब खस्थ खालामनो गोनांथि जानानै फैया। फरायनाय सुबुङा दा नोंथाङा औ नोंथाङा बुंलांदों जेरै ओ जिउआव थांखि लानानै फरायोब्ला जोंहा मोजां जायो होनलांदों ओ थिग बेबायदिनो गोबां सुबुङा दिनै ओ माबानि उनाव मा होनो जाय जायफ्रा इन्जिनियार जानो गोसो बिथांमोना दिनै टेन पास जानायनि बा बिदिनो टुयेल्भ इगजाम होखा टुयेल्भ पास जानायनि उनाव बिथांमोना बेफोरबायदिनो आइ टि आइ खालामदों सोरबाया बेफोरबायदिनो पलिटेकनिकफोर खालामदों।
औ।
औ। बे पलिटेकनिक बुंनो थाङोब्ला जोंहा बेखौ ओ दायो माबायाव मा होनो डाइरेक्ट। जि जि थाखोनि जि थाखोआव उथ्रिसार जाखांनायनि उनावनो जों बेयाव एदमिसन मोनोसै दा। जाय बे तिफ्रा माने जाय सुबुङा गावनि जिउआव इन्जिनियारफोर बा बेफोरबायदि माबा मोनसे ओ टेकनिकेल लाइननि थांखिफोरखौ लादों बिथाङा बेफोरबायदिखौ फरायलांनो हागोन।
औ।
जिहेथु आंबो दा बे माबाखौनो एखे लाइनखौनो फरायगासिनो बेनिखाय आं एसे जि बोरै बोरै एडमिसन मोनो बेफोरखौ एसे बुंना होनो हागोन नामा।
औ नोंथां। फोरमायजागोन दे एसे
माने ओ बेफोरबायदियाव एडमिसन मोननो थाखाय जोंनो मा एसेग्राब गोजौ थाखोनि सोलोंथाइखौ जोंनो नाङा जोङो बिदिनो क्लास टेन पास जाखांनायनि उनाव जोङो बिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हायो आरो बियो आं थ्रि यार्स दिप्लमा कर्सनिखौ होनदों आरो थ्रि इयार्स दिप्लमा कर्स बाबो ओमफ्राय आइ-टि-आइ बाबो जोङो टेन पास जाखांनायनि उनावनो थांनो हायो।
औ नोंथां। ओ बियो ओ थाम बोसोरनि अनगायै माबा मोनसे सर्ट एबा गोलावसिन दंबावो नामा।
औ जेने नोङो ओ गोजौ आरो गोजौ थाखोसिम फरायलांबावनो इसाब्ला जेनेबा बेफोरदिनो थाम बोसोरनि उनाव माबानि बिटेक फरायनो हायो ओ ब्रै बोसोरनि जिहेथु नोंहा बेखौ ओ थाम बोसोरनि कर्स खौ खालामखानायखाय दिप्ल'मा लाखानायखाय बिनि उनाव माने बिटेक खालामोब्ला नोंहा गोरलै जाहैयो आरो मानो होनोब्ला नोङो बिटेकाव जिहेथु जोंहा बिटेकआ बोसोरब्रै थायो जोङो बेयाव माने बोसोर थाम बोसोरथामल' फरायनो गोनां जायो आरो जों माने डाइरेक्ट बिदिनो सेकेण्ड इयारनिफ्राय एडमिसन मोनो आरो
औ नोंथांनिफ्राय मि थिनानै मोजां मोनबाय
औ नोंथाङा बेफोरबायादि माबाफोर मिनथियोबा बुंनो हागौमोन
औ बेबायदिनो आङो बेफोर इन्जिनियार लाइन बा माबाफोरनि सोमोन्दै आङो एसे बुंथ'लिया दायो आङो उम सोलोंथाया मानि थाखाय गोनां बिनिनो मोनसे आयदानि सायाव बुंबावनोसै जेनेबा जोङो दिनैनि दिनावहाय न'आवनो हाबसोनानै थाबाय थालिया रावबो जोङो न'निफ्राय ओंखारनानै ओ ससेयावनो जा एबा गोजान जायगायावनो जा जोङो थांथारो खनसेब्लाबो अब्ला बेफोराव सोलोंथाइनि जोबोद गोनांथि आरो ओ लेखा फरा रोंनायनि मानो होनोब्ला गुबुन दाबसे जायगायाव थाङोब्ला जोंहा बेवहाय नाम जायगानि नाम लिरनाय थायो किल'मिटार्सफोर थायो अब्ला बेफोरखौ सासे लेखा फरा गोरों मानसियासो नायनानै फरायनो हायो आरो मिथिनो हायो बेनिफ्राय बियो जाय जायगायाव थांनो नागिरदों बे खौ बियो लामा लालांनो हायो आरो बेजों लोगोसे जोंहा ओ गुबुन मानसिफोरजोंहाय एबा बै जायगायाव थांनाय मानसिफोर थानाय मानसिफोरजोंहाय मारै रायलायनांगौ बेवहाय ओ माबोरै आखु आखल दिन्थिनांगौ बेखौबो जोङो नैबे फरायनाय बिनि गेजेरजों गोबाङैनो सोलोंनानै लानो हायो आरो अब्ला बेफोराव नैबे लेखा फरा फरायनायनि जोबोर गोनांथि दङ आरो
औ जिहेथु जोङो गुबुन औ दे बुंलाय
दे नोंथाङा बुंग्रो दो
माने जिहेथु जोङो गुबुन जायगायाव दावबायनो थाखायबो जोङो सोलोंथाइखौ जोंनो खोब नांथारगौ नङा होमब्ला
औ
मानो मानो होनो जेनेबा जोङो दा हमना ला अबावबाफोर थांनानै लामा आन्दायहैयबाय हैबायबायब्लाबो जिहेथु लामायाव लिरनाय थाखाजोबो जों बेखौ जों बेखौ फरायनोनो रोङाब्ला जों जों माने गोबां खैफोदाव गोलैगोन आरो नङा
औ नं नंगौ जेरैहाय ओं जेरैहाय जोङो सोरजोंबा थगायजानोबो हागौ जायनिखि दुथां आखुनि मानसि बिसोरो थगायनोबो जोबोद गोरलै अब्ला थगायजानोबो हागौ आरो बेनि ओमफ्राय आरो ओ नोंखौ गुबुन खायदा खालामनानै नोंनियाव थाखा फैसा दङब्ला बेखौ लुथिनो नाजानानै बियो गुबुन दाबसे जायगायाव लांनानै नोंनि जिउखौबो फोजोबनो हागौ आरो अब्ला बेफोरनिस सोमोन्दै सासे सोलोंथाइ गोनाङा एसेब्लाबो रोंगौ आरो नाथाय बयनिबो बेलायाव एख खे नंजोबा
औ नंगौ अब्ला नोंथां जोंहा टाइमाबो जानानै फैबाय नामा?
औ नोंथां
औ दे औ दे बिदि धन्बाद सै